औ नोंथां दे
दङ' नै नोंथां जिरायनानै।
उम मोजांना आंबो नै दं ओरैनो।
औ मोजाङानो बिदिनो ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथाङा?
जाबाय जानायालाय।
औ माथो ओंख्रिमोन?
ओंख्रिया आलु बाथोनमोन।
अ
गरम ना दासान्दि बेखायनो आलु बाथोन जोंनो जाबाय माबा जेबोथ' ओंख्रि सङासै। आलु बाथोनजों आराम सोमनानै जाबाय आरो।
औ मोजाङानो नोंथां बेफोर बायदिनो गरमावहाय दै सोमनानै आलु बाथोनजों जानोबो जा गोथाव मोनजायोना?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ।
माबोरै नोंथां खबरा
हो दंथ'यो दे नोंथां मोजां हामा गेजेरावनो
उम उम माइ गायखांजोबबायबा
जेबोआनो जायाखै नोंथां दासान्दि अखायानो फैयाखै नालाय गरम जागासिनो सान्दुं होगासिनो। बिनिखायनो दैयानो गैया दुब्लियाव बेखायनो गायनायानो जायाखै। ओमफ्राय नोंथांमोननालाय गायनाय जाजोब्बाय नामा?
माइखौलाय गायहांदोंमोन नाथाय दाथ' आरो बिराद खरान होना होबायना। खरान होननायखौनो दैया रानलांजोब्बाय दैया माने दह्ला नङाथ' हाब्रुसो नालाय अखा हाबाय थाबा माइ गायनो हायो अखा हायाबाथाय माइ गायनो हाया बेबायदि आरो था थासारिया जोंनि ओ गामिनि हाफोरा दह्ला नङाथ' बेनिखायनो बिदि आरो
बेफोरबायदिनो जायो नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो थानायाव मा खालामनो मोजां मोनो?
आंथ' मबाइल नायनानै मबाइलाव लुदु गेलेनानै आरो म बाइलाव गान औ बर' गानफोर नायनानै एबा सं दामना थानानै मोजां मोनो बेबायदिनो
औ। खोनादोंना नोंथाङा आं नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासं खोनानो मोनासै नोंथां। हेलौ खोनादोंना? नोंथां। हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा।
औ बुंनायसाय खोनायाखैमोन दासोख
अ अ आंबो नोंथांनिखौ खोनायाखैमोन दानिसो खोनादों ओ नों ङा बर' सासे बर' मानसि हिसाबै ओ। बर'नि हारिमु दिन्थिनो थांनायाव। मोसानाय आरो दामनाय देनाय माबाफोर रोंगौथि नोंथांनियाव दङ नामा?
बेफोरबायदिलाय रोंगौथिया आंनाव गैया थेवब्लाबो आं ओम ओ। मालायनिखौ नायनानै गोजोन्नाय लायो आरो नोंथां गु ओ गुबुनफोरनि दामनाय देनाय मोसानाय। मुसुरनाय बेफोरखौ नायनानै आं गोजोननाय लायो नाथाय आङो ओ गोदोहाय सोलोंनो सानदोंमोन नाथ नाथाय गैया सम मिलायासै बेफोरनि थाखायनो आं सोलोंनाय जायासै बिनि थाखायनो दा आं बि बेफोरनि। नि सायाव रोंगौथि गैया आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा रोंगौ नामा?
औ नोंथां आङो माने रोंगौ आं बुंनो थाङोब्ला आं। बर'फोरनि दामनाय देनाय हारिमु होनबा आं। ओम बेनि आमाय थुख्लु होननानै बुंजागोन माने नों दा आं बर' हारिनि हारिमुखौ ओर ओरैबायदि मोजां मोनो दे आङो। ओ मोसानायानो होन मोसानाय बर'फोरनि जा दोरोङारि मोसानाय जेरै बागुरुम्बा दावउस सि देलाय बेफोरखौ आं गासिबो रोंजोबो रोंथां अ दाख्लि जानो थांनाय। बागुरुम्बा दोहौआव आं बिनिबो सासे।
ए।
औ। ओ।